औ नोंथां। ओ नोंथाङा मा खालामगासिनो दायो?
औ आं जिरायाना दङ नोंथां।
औ -औ होमबा जोङो मोनसे आयदानि सायाव एसे दसे सम सावरायनोसै।
औ जागोन नोंथां।
जोङो एसे ओ बोथोरफोरनि सायावनो सावर सावरायनोसै जेनेबा दायो दैज्लां बोथोर बोथोर जों दैज्लां बोथोराव ओ माबायदि बोथोरफ्रा सोलिदों बा जोङो बै अखाफोर ओ हादोंना हायाखै बा अखा हायैनि जाहोना मा बे बेनि सायावनो एसे सावरायनोसै, औ। बा नोंथांमोननिथिं दा ओ बोथोरफोरा माबायदि?
औ नोंथां जोंनि ओनसोलफोरावथ' जोंहा माने दा गोबां माने अखा हागायसिनो आरो नोंथां।
औ औ।
औ नोंथांमोननि ओनसोल, औ औ
जोंनि ओनसोलफोराव माने दा नोंथां जोंना माने गायनाय फुनाया माने जोंना जोबनानै थांबाय आरो नोंथां।
औ औ।
माने ओरैबायदि जोंहा माने दैफोराबो ना जोंनिया माने बेबायदिनो नांगौ खमायाव हाया बे नाङै खमायाव नाङा फाङा हालाबायो औ बे बेबायदिनो जोंहा माने औ बेबायदिनो जोङो माने दैखौ जोंहा माने मोननायावनो जोङो माइफोरखौ गायखानानै लानांग होननानै बुंनांगौ बुंनांगौ बायदि जाहैबाय आरो नोंथां।
नंगौ नंगौ।
बोथोरनि माने जेबो माने आसायानो गैला आरो नोंथां। औ औ बेबायदिनो जोंहा औ औ।
जोंनियावबो बेबायदिनो जागारदों बा सोलिगासिनो। मानोना ओ अखाया जोंनो नांगौ बदि ओ गैया जादों आरो माने नांगौबायदि जोंनियाव दै गैया। गोबां माखासे ओ दहला हाफोरा गायखांबाय जोंनावबो माने फ्राय जोब्बायानो ओ थेवबो माने ओ जेंना सोमजिदों आरो माखासे एसे बोरि हाफोरा बेयाव दै गैया जोङो दै मोनाखै बा जोङो ओ बे अखा अखानि हादैजोंसो गायो नालाय बेयो माने नांगौ बायदि अखा हय जाहोनाव माने एसे हायोब्लाबो बियो अखा हाखांनायनि उनावनो जोङो रानलांनायखौ नुनो मोन्दों आरो। ओम बेबायदिनो ओ थेवबो जोङो माखासे ओ सलार बायदिनि गेजेरजों जोङो मिसिन बाहायना हासिंनिफ्राय दिहुननानै जोङो बेफोरबायदि आबादखौ दायो मावनायखौ जोङो नुनो मोन्दों आरो ओ नानै नाथाय जोङो मिथिंगानि सायाव सोनारनो हाया बे मोनसे ओ जोंनियाव जेंना जानानै फैदों आरो जों गोदो समावबा ओ नांगौ बायदि दै जोंनाव बांद्रायसो जायोमोन जेनेबा लोमलाव लोमसावलायनायबा जोंनो लोमसावनानै माइ गायोब्लाबो बे माइखौ लोमनानै थैनाय बेफोरबायदि जोङो नुनाय मोनो नुनो मोनोमोन नाथाय दायोथ'ओ माइखौ फोथांनो थाखायबो जोङो ओ दैखौनो मोना होननाय बायदि जाहैनानै जोङो नुनो मोनदों आरो आदसा ओ नों नोंथाङा बेफोर अखा हायैनि जाहोन एबा अखा खमायनाय एबा नांगौ बायदि दै ओ जायैनि जाहोनखौ नोंथाङा मा होननानै सानो
औ बुंनो थाङोब्ला जोंहा माने बेबायदिनो गोबां जायगाफोरावनो जोंहा माने गोबां बेबायदिनो माने टावार गोदोर गोजोर गायसननायनि थाखाय गायनायनि थाखाय आरो बेबायदिनो गोबां माने गोदोर गोदोर माने इन्डास्ट्रिफोर खुलिनायनि थाखाय मेसिनफोर बाहायनायनि थाखायनो माने जोंहा अखानि बिबांखौ खम जालांबाय होननानै जों सानो आरो नोंथां।
नंगौ।
औ नोंथांमोना नोंथां थाङाबो माने बेनि सोमोन्दै एसे
औ औ औ औ बिनो जोङो अखानि हानायनि बा बोथोरनि ओ गुबुंले जानायनि जाहोनफोरा जाहैबाय
औ
ओ माने माखासे समाव जोङो जोंनि गेजेराव माने ओ मैया माने मैला बुस्थुफोरजों सावनानै उखन्दै गहोनानै जों आबहावाखौ गुबुंले खालामगा हासिनो लोगोसे जोङो माखासे हाग्रा बंग्राफोर जों दानस्रांनानै हाजो हालाफोरनि बिफां लाइफांफोरखौ जोङो दानस्रांनानै
औ
बा जोंनि हायेनाव बा न'फोराव थानाय दंफांफोरखौ जोङो गोबां माने दानफायबोगासिनो बा दानगासिनो नाथाय जोङो बेफोरखौ गायनो लागै नाजायाखै बैफोरनि जाहोनावनो माने अखानि ओ बिबाङा माने खमायलांदों बा जोंनि बिदुङा दुंनायजों लोगोसे ओम हाफोरनि दैयाबो माने रानलांनो बांद्राय रानलांनो हमदों आरो। लोगोसे आरो गारिफोरनि ओ पेट्रल डिजेलजों सालायजानाय इन्जिन गारिफोर बा मेसिन गिदिर गिदिर मेसिनफोर बैफोर मेचनफोरनि उखुन्दै गनायजों बा जोंनि आबहावाया गुबुंले जानानै बै अखानि बिबाङा जों खमायलांदों होननानै जोङो बुंनांगोन आरो ओ बे फोरबायदिनो मानोना जोङो ओ सुबुंफोरा बा सुबुं जों मानसि फोरा बा जिउ गोनां ओ जायखिजाया बेसादा माने बे आबहावा एबा बार मोजां नङाब्ला जोङो थांनानै थानाया गोब्राब। बेनिखायनो जोङो साफ्रोमबो बेफोरखौ जोङो रैखाथि होनो थाखाय एबा जोङो आबहावाखौ गोग्गो लाखिनो थाखाय जोङो बिफां लाइफां गायनांगौ ओ हायो हागौमानि जोङो माखासे खालि जायगाफोराव लोगोसे माखासे न'फोरनि बिथाफोरावबो जोङो खाथि खालायाव जोङो हायोब्ला सानफ्रामबो बा सानफायाव फांफा जोङो गायबाय थानांगौ। बेफोरबायदि जोङो मावोब्ला जोङो आबहावाखौ एसेब्लाबो रैखाथि होनो हागोन एबा जोङो थांना थानायाव बांद्राय खस्थ' बा जेंना सोमजिनाय नङा। दङ जों जुदि नाथाय जों बेबायदि सानफा एफ फा बिफा बिफां लाइफांफोरखौ दानस्रांनानै जोङो सिलिंखार खालामलांबाय थायोब्ला बा जोङो बेफोरबायदि गाज्रि आबहावानि गाज्रि जानाय बा आबहावानि हेंथायै जोङो खामानि मावबाय थायोब्ला जोङो मोनसे समाव ओरैबायदि जाहैगोन जे जोङो माने थांनानै थानो हानायाबो गोब्राब जाहैगोन। जेरै जोंनि अक्सिजेन, बे अक्सिजेना खमायनानै जोङो गोबां जेंनायाव गोग्लैहैनांगोन। लोगोसे जोङो बेबायदिनो ओ जोबोद गोब्राब जागोन आरो थांना थानाया।
नोंगौ।
ओमफ्राय नोंथाङा बे गुबुंले बा आबहावा गुबुंले जानाय खौ होबथानो थाखाय मा मा राहा लायोबा मोजां जागोन होननानै सानो नों।
औ नोंथां बिदिब्ला जोङो माने नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो जोंहा माने बेबायदिनो जोंहा माने गोबां दंफां लाइफांफोर गायनांगोन आरो नोंथां। औ बेबायदिनो जोंहा बेबायदिनो गेसाव गो मुवाफोरखौ जोङो जानला मोनला गारनो नाङा। ओमफ्राय जोंहा जिब जुनार थैयोब्लाबो जोङो माने बेखौ गारनो नाङा माने फबनानै दोननांगौ आरो नों नोंथां औ बिदिब्ला जोंना माने बारहावाया गुबुंले जाया आरो नोंथां। औ बेबायदिनो माने जोंना टाउन सहरफोराव बेबायदिनो गोबां बेबायदिनो गाज्रि मुवा बेसाद गारनानै दोनो नालाय बेनिखायनो जोंहा टाउन सहरफोराव बेबायदिनो दंफां लाइफांबो खम नालाय बेनिखायनो माने जोंहा टाउन सहरनि बारफोरा माने गाज्रि बारहावा होननानै जों बुंनो हायो आरो नोंथां। औ नाथाय जोंनि गामि ओनसोलफोराव बेबायदि बेबायदि माने गाज्रि बार-बार-बारहावा बारनायफोरखौ जों बांद्राय नुनो मोना। मानोना जोंनि गामि ओनसोलफोराव माने गोबां दंफां लाइफांफोर दङ नालाय। बेनिखायनो जोंहा माने औ जोङो माने गोग्गो बारखौ जों मोननो हायो आरो नोंथां। औ बेबायदिनो जोंहा माने गाज्रि बार बारो ब्ला जोंहा माने गोबां देहाफोरनिबो खहा जायो जोंहा बेमार बेमार आजारफोरबो गोबां जानो हायो आरो नों थां औ बेबायदिनो जोंहा मानसिल' नङा मोसौ बोरमाफोरनावबो जोंहा बारजों माने फैफानानै बेमारफोर सोमजिनायखौ जों नुनो मोनो औ जेरैहाय जोंहा मोसौ फोरनाव गोबां बेबायदिनो जोंहा माने औ बि माने गाराय जानायफोरखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां। औ जेरै मानसिफोरनावबो जोंहा बेबायदिनो माननाय बिगुरनि बेमार बेबायदिनो खिनाय हासुनाय गोबानाय बेफोरबायदि लोमजानाय बेफोरबायदि माने गोबां बारफोरजों फैनानै माने जा-जायो होननानै जों बुंनो हायो आरो नोंथां।
नंगौ नंगौ
औ बेबायदिनो जोंहा अखाया मानो खम जादों होनोब्ला जोंहा माने गोदोहायथ जोंहा बेबायदि खाथि खाला माने गोबां गोदोर गेदोर इन्डास्ट्रि फोर गैयामोन नालाय औ कलकारखानाफोर गैयामोन बेफोरबायदि टावारफोरबो गैयामोन जों औ बेनिखायनो जोंहा माने गोदो माने जेबो बेबायदि अखानि आंखाल गैयामोन आरो नों थां औ माने औ माने बेबायदि सोगोमोब्लानो अखाया हाखायोमोन आरो नोंथां। औ जोंनाथ दा माने जोङो बेबायदिनो गोबां जोंना खाथि खाला इन्डास्ट्रिफोर जाबाय जोंहा माने गोबां टावार फोराबो खाथि खाथिनो जाबाय मोनसे दुब्लियावनो जोंहा मोननै बेफोरबायदि गाहामबो जों नुनो मोनो। औ बेनि जाहोनावनो माने बियो अखानि दैखौ सोबखांना लाना नि माने जोंहा अखानि बिबांआ खम जाबाय होननानै जों बुंनो हायो आरो नोंथां औ। बेबायदिनो माने जोंना बेबायदिनो टावारफोरखौ आ गायबाय थायोब्ला जोंहा माने उनाव लासै जोंहा अखानि बिबाङा गोबाङैनो माने खम जालांथारगोन होननानै जों बुंनो हायो आरो नोंथां। औ बेनिखायनो माने अखा गैयाब्लाथ माने जोंनि थांना थानायावबो माने एसे गोब्राब जागोन होननानै जों बुंनो हायो। औ जों आबादफोर मावोब्लाबोथ जोंनो माने दैनि गोनां जायो नालाय। औ जोंहा माने बेयाव जोङो अखानि गोनांथार होननानै जों बुंनो हायो नोंथां। औ औ बेबायदिनो जों अखाखौ जोंनो ना
औ बेबायदिनो जोङो औ माखासे समाव जोङो जे नुनो मोनो जे माजायो ओ मा माखासे समाव जोङो मोनसे ओ ओनसोलावनो बा खाथि ओ मोनसे ओनसोलावनो जो दाबसे जायगायाव हानानै बा ओ माने मोनसे गामिजों दाबसेजों हानानै माने खाथियावनो अबावबा खनदसेयाव बा दखरसेयाव हायालासिनो थाङो अखाया बेफोरबायदि दायो माने गोबां बेफोरबायदि जानायखौ नुनो मोनो आरो जोङो नाथाय गोदो समाव जोङो बिदि नुनो मोनामोन जों अखा खोरोमोबा अखा हायोब्लाथाय गोबां मोनसे एरियायाव माने गुवारै गासिबो जायगायावनो हानायखौ नुनो मोना मोनोमोन नाथाय खाथि दानि आथिखालाव माने खाथियावनो दाबसे जायगायाव हानानै लोगोस सेयावनो हायै आरो ससेयाव हानाय बेफोरबायदिखौ नुनो मोनो। ओमफ्राय आरो बै जोङो अखा हानायखौ जोङो नु नुनो मोनो जे बै एसे हाजो खाथि बा बिफां लाइफां गोबां दङ औ बैफोरबायदि जायगा खाथियाव बांसिन एसे हासिना आरो अखाखो जोङो थाब थाब हानायखौ नुनो मोनो। ओमफ्राय जायफोराव बारा बांद्राय बाय बेफोरबायदि ओ बिफां लाइफां गैया बा बारि बागान बिफां लाइफांनि बारि बागान गैया हाग्रा बंग्रा गैया ओ बेफोरबायदि जायगाफ्राव जोङो अखाफोरखौ हानाय खौ नुनो मोना आरो बेबायदिनो थिग जोंनि ओ ओनसोलाव माने बांद्राय ओ बिफां लाइफां गैया खम जाबाय बेनिखायनो जोङो अखा हानायखौ खम नुनो मोनो ओमफ्राय जोंनि एसे गोजानजों जोङो नायहरोब्ला नुहुरो। ब्ला माने माखासे ओ ओ हाजो दङ बे हाजो खाथिफोरनि बेफोर बिसोरनियाव जोंङो अखा हानायखौ नुनो मोनो आरो बा नुहुरो।
औ औ औ नंगौ बिदिब्ला नोंथांजों ना रायज्लाय रायज्लाय ज्लाय समाबो जानानै फैबाय।
दे होमबा नोथां।
औ दे